औ हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामदों
आं जिरायनानै दंथयो ओरैनो
अ नोंथाङा दा दसे फ्रि नामाथाय
औ फ्रि
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन? औ नोंथां आं माने सानदों आरो नोंथां गो दोनि दिनजों आरो आथिखालनि आथिखालनि जुगाव जेनेबा हिनजाव आइजोफोरा माबायदि जौगानाय जाखो बेनि बागै एसे सावरायनोस सानदोंमोन आं नोंथां औ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना औ
दानि जुगावथ' जोङो जोंनि आइजोफोरखौ गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो जौगानाया हालामाव फैनाय नुनो मोनबाय
औ नंगौ नोंथां
दा जोंनि आइजोफ्राबो हौवा मानसिफोरबायदिनो समान समान गावनि जिउ खुंनाय राहाखौहाय गावनो सुफुंनानै लानो हानाय बायदि जाबाय
औ नंगौ नोंथां जेनेबा आं दा बे बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा दानि जुगावथ आइजोफोराबो सोलोंथाइनि बेलायावनो होन गेलेनायनि बेलायावनो होन आरो नङाबा जेनेबा दामनाय देनाय मोसानाय हमनानै लादो जेनेबा बा साइन्टिस फोर जानो हायो ना गोदोनि समाव थ बांद्राय जेनेबा आइजो मानसिफोरखौहाय नआवनो दोननानै न'निनो खामानि मावहोयोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ नाथाय दानि जुगावथ गाससिबो आइजोफोरानो बांसिनानो माने ज गाबोगासिनो दङ गोदोनिनि समाव जों गारि मथरखौबो हौवा मानसिखौल ' सालायनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि जुगावथ हिनजावफोरानो गारि मथरखौबो सालायो
औ दानि जुगावथ जों आइजोफोरखौहाय आइजो माहारिखौहाय गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनबाय सोलोंथाइ बिथिङावबो नायोब्ला दानि जुगाव आइजो माहारि फोरानो बांसिन लानायखौबो जों नुनो मोनबाय
औ जेनेबा बिदिनो साइन्टिस्फोर जानाय नङाखि जेनेबा इन्जिनियारिं फरायनायखौनो होनदो डक्टर फरायनायखौनो होनदोंो दानि जुगावथ' गोबां आइजोफोरानो फरायगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जेनेबा गासैनिबो न'खराव दाि गावसा गथ'फोर दङबा गासैबो बिमा बिफाफोराबो जेनेबा मोजाङै समान सनमान होनायखौ नुबाय आरो नों थां नङाबा गोदोनि समावथ'
गोदोनि दिनावथ' हिनजावसा जायोब्ला हिनजावसा फिसा जोनोम जायोबा बिसोरखौ फरायनो मोना बेबायदि बादा होयोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जोंनि समाजाव गोबाङानो सोलायबाय हिनजावसा जा हौवासा जा फरायनाय बिथिङा समान समानानो जाबाय
नोंगौ नोंथां जेनेबा नोंगौ नोंथां जेनेबा गोदोनि समाव बांद्राय जेनेबा लेखा फरायनायखौ दोनथ' होननानै बाबो गोदोनि समावहाय गावसिोरनि न'नि खामानिखौसो बांसिन मावहोयोमोन ना नोंथां जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय खौ हमदो जेनेबा माबा मोनसे सिला सिबनाय न' सिबनाय माने हिनजावनि खामानि होननानै हिनजावखौ बे खामानिखौ मावहयोमोन आरो नोंथां औ नाथाय दानि जुगावथ' ओरैबायाददि सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरावहाय हिनजाव मानसिफोरा सासे लिदारबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ गोदोनि जुगावथ' औ औ गोदोनि जुगावथ' हनजावसा जायोब्ला फरायसा फरायनो थाखाय फरायसालियाव थिनहरालासिनो उन्दै बैसोआवनो हाबाबो खालामोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरखौहाय आयेननि बेरेखा हिसाबैसो साननाय जायो
नोंगौ नोंथाङा आयनि बेरेखा मानो होनोबा गोदोनि समावथ' जिदाइन बैसोखौनो जास्लाबबाववासोमोन ना नोंथां औ हिनजावसा मानसिफोरखौ जिदाइन बोसोर जायैनि समावनो जेनेबा हाबासो हरला बायोमोन नाथाय दा आथिखालनि जुगाव गासैबो दा बिमा बिफाफोराबो हिनजावसा गथ'फोरखौबो लेखा फरायनायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुयो आरो नोंथां औ गाव गावनि
मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय सोलोंथाइयाल' मोनसे राहा इयुननि थाखाय गावनि इयुनखौ दानानै लानो थाखाय जों बेखौ नुनो मोनो सोलोंथाइनि अनगा जों बुंनो थाङोबा बांसिनानो सोलोंथाइनि गेजेरजों ो जों गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो
नोंगौ नोंथां जेनेबा दाथ' जोङो अबेबा मोनसे गावनि जायगानिफ्राय जेनेबा गावनि न'निफ्राय जोङो ससे लामा ा ओंखारलाङोबानो जेनेबा जों माबा मोनसे बेंकनि खामानिखौनो होननानै बुंदो नङाखि माबा मोनसे जेनेबा जोंनि खामानियाव नांगौ जानाय जेनेबा जों बहायबा बेरायनो थांदों बेफोरबायदि खोथाखौनो बुंदो आर न'आ फालांगिनि खोथाखौनो बुंदो। जोंनो माने बेफार फालांगि खालामनो थाखायथ' जोंनो सोलोंथाइ नां गौना नोंथां। जुदि जों सानखान्थिखौनो साननो रोङा बोरै जोङो फालांगि खालामगोन नङा होमबा नों
नंगौ।
ओ दा बेफोरबायदियाव माने सोलोंथाइया गोबां माने गोनांथार होननानै दा आथिखालाव गासैबो माने बिमा बिफाफोराबो बुजिबाय नोंथां। ओंखायनो फिसा हिनजावफोरखौबो न'आव ओरैनो न'नि खामानियावल' थुसनला आरोना नोंथां।
नंगौ दानि जुगावहाय बेबायदि आइजो आइजो सोलोंथाइ होनानायखौ नुनानै जोंबो गोबाङानो गोग गानाय मोनदों। मानो होनबा गोदोनि जुगजों रुजुयोब्ला गोबां गोदोनि जुगा आलादामोन दानि जुगा आलादा। गोदोहाय सोलों सोलोंथाइ बिथिङाव हिन्जावसाखौ ने-नेग्लेक्ट खालाममोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नंला। जायनि गोसो बेनो सोलोंथाइ लानो हायो। हौवायानो जा हिनजावआनो जा।
औ आरो मोनसे नोंगौ नोंथां। आरो मोन से जोंहा सरखाराबो मोनसे सुबिदा होनाय हिसाबै। माने बेखौ जों मोनसे गोजोननाय मोनो जायनाखि जेनेबा जायहा जाय फोर जेनेबा अबा न'खराव जुदि हिनजावसाफोर दङबा सोलों थाय लानायनि समावहाय जेनेबा सरखाराबो गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो आरो नोंथां। जायफोरा न'फोरावहाय रांखावरिफोरनि आंखाल जायो। बेफोरबायदि न'खराव जायहा हिनजाव फिसा गथ'फोर दङ। बिसोरनि थाखाय माने अबेबा मोनसे फरायसालियावहाय फ्रिनि माने बिदि सोलोंथाइबो होयो आरो नोंथां। औ जेनेबा स्कुलसिम फरायसालिसिम दावबायलांनो थाखाय। हिनजावसा गथ'फोरनो साइकेलबो होनाय जायो। जाहाथे गथ'आ फैनानै ओ फरायसालियाव फरायफैथों। बेफोर बायायदि आरोना नोंथां। आरो दाखालिफोर थ' जोङो खोनानोबो मोन्दोंमोन आरो नुनोबो मोनदोंमोन। जेनेबा हमनानै लादो जोंहा सरकार रा ओ हिनजावसाफोरनो माबा मोन से जेनेबा दानावहायनो रांबो सोननानै होलायबावदोंमोन ना नों
नोंगौ।
औ दा बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव जोङो गासैबो बिथिङावनो जों हिनजाव माहारिफोरखौ नुगासिनो दं ङ। जेथिंबो बिथिङाव दावगोगा दावगागासिनो दङ। गारि मथ थर सालायनायखौनो होन अबेबा जायगायाव थांनायखौनो होन। दा साख्रि बाख मावनायनि बिबाङाबो गोबां जाबाय नोंथां हिनजावफोरनिया। गोदोनि समावथ' जोंनाव बा मोनसे बे ओनसोलाव साफा सानै हिनजावसाफोरखौल' साख्रि मावनाय नुयोमोन।
नंगौ नोंथां दानि जुगावथ' जोङो गावनि गावनि हादरनिफ्राय गुबुन हादरावबो जोङो आइजोफोरखौहाय फालांगियारि खामानि मावनायावहाय डेभलप जानायबो नुनो मोनबाय मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन हादराव थांनानै। बिसोरो माने जोंनि आइजोफ्रा गावबागाव जिउ राहाखौ खुंनो थाखाय।
नोंगौ नोंथाङा आरो जोंहाथ' नै। माबाखौबो जोङो बाखनाय नांगोन जोंहा जे अख्रांमायाव थाङो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
सासे दङमोन ना कल्पना सावला होननाय। नङा होमबा नोंथां। औ बेबोथ' जोंनाव अख्रांमायाव थांदों। सासे हिनजाव माहारि जेनेबा आइजो माहारि बेसेबां गोग्गाथाव नङा होमबा नोंथां। आदाथ' जोंनि इनदियानि प्रेसिडेटआबो बेनो नङा बा हि हिनजावनो नङा हबा नोंथां औ गोबां माने गोग्गाथाव आरोना नों
नंगौ बुंनो थाङोब्ला बांसिन बिथिङावनो जों दा आइजो माहारिखौसो बांसिन जौगानायाव नुनो मोनबावबाय
औ आरो आङो मोनसे माबाखौबो जेनेबा जोङो साननानै नायोबा मोजां मोनो। बेजाहोबाय जा यफोरा माने मोजां सोलोंथाइ मोनबोआखै आरो जायफोरा न'खराव रांखावरिनि ओ जेंना जाबाय गोदोनि समाव जेनेबा गावनि फरायनांगौनि समाव दा माने गासिबो बिथाङाव हिनजावफोरखौनो नाय जेनेबा फिसा फिसौ फालांगि खालामनायखौबाबो जों बुंनो हायो हिनजावफोरा मानो हौवाफोराव समान समान थांफनानै माबा मोनसे मैगं-थाइगं फाननानै जानाय जेनेबा जों बेफोरखौबो नुयो हमना लादो जेनेबा फिसा मोनसे दखान खुलिनानै बेफोराव जेनेबा ओ जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै जेनेबा गस्लाफोरखौनो हमनानै लादो बेफोरबायदिबो फानबावोसो नङा होनोमबा नों
नांगौ
दा बेफोरखौ माने जों नुयोबा मोजां मोनो जेसे जेनेबा बुंनो थाङोबा हौवा मानसिखौ बिसोर नेनानै थायाखै आरो नोंथां जेनेबा रांखौ माला बिसोर खामायनानै होै जों जे जानांगौ दिनैनि ओंखाम ओंख्रि बेखौ बिसोरो माने हौ ला ना होफैगोन बेखौ होननानै बिसोरबो आसा खालामनानै थाया आरो नोंथां
औ नांगौ नोंथां
दाथ' बुंनो थाङोबा खायफा खायफा जायफोर माखासे मानसिफोरनि न'खरावथ' हिनजाव मानसियासो खामायनानै गावसोरनि जिउखौनो खुंनानै लायो नङा हबा गावनि फिसा फिसौ खौहाय जेनेबा सोलोंथाइ होयो जाहोयो लोंहोयो दा बेफोरखौ नुबा
नंगौ नोंथां दानि आथिखालनि मु बिगाया गोबाङैनो सोलायमारबाय गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावथ' जों खालि हौवा माहारिखौल' खामानि मावनाय साख्रि मावनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायावहाय हिनजावफ्रानो साख्रि मावनाय गोबां बिजनेस बेफोरखौ नुनानै गोबोरैनो गोग्गानो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। थारमाने दा बिदिखौ नुनायखायनो जोङो दा मोनसे गोसोआव साननाय आरो मोनसे गोग्गानाय जोंहा फैयो आरो नोंथां दा ओंखायनो हिनजाव माहारिया जों जेरावबो माने गेजेन जानानै थानो नाङा। जेनेबा जोंबो दावगानांगौ जोंबो जौगानांगौ नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
औ दा नोंथां जेनेबा जोङो बेफोरनि बागै माने आङो राय्लायनो लुबैनायखाय खावलायनाय जाबाय आरो
औ नोंथां मोजाङानो जादोंमोनोना जोङो बे फोरनि सायावबो सावरायनांगोन आरो हायोबा जों लासै लासैनो आइजोनि जौगानायनि सायावहाय जोङो बिजाबफोरबो दिहुननो नाजानांगोन
औ नोंगौ नोंथां दा बेनो नोंथां नै जोंना समाबो जानानै फैबाय आं नोंथां जों उननि समाव सावरायफिनसै नामा?
जागोन दे नोंथां जबोद मोजां मोनदों नोंथांजो
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां
औ आंबो नोंथां
औ दे साबायखर
गोजोन्थों